खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दायो फ्रि नामा
औ आं दायो फ्रि दङ
अ नोंथाङा ओ फ्रिब्ला मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन आं नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन हागोन
अ नोंथाङा एसे आबादनि आबाद मावनानै जों मोननो हानाय मैगं थाइगंनि एसे फोरमायनानै
औ औ हागोन हागोन दा ओ मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव गोबां मैगं थाइगं दङ नङा होमबा दा ओ मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव गुबुन आबाद बा गोबां मैगं थाइगं मोनो बा दैज्लां बोथोरावबोै मैगं थाइगं मोनो माने गुबुन गुबुन बोथोराव गुबुन गुबुन ओ मैगं थाइगं मोनो आरो नङा होमबा दा ओ जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोल ओनसोलफोराव आं नुनाय बायदिब्ला जोंनि ओनसोलफोराव बांसिनानो कबि फान्थाव बानलु पियास हा ओ बेफोरबायदिखौ गायो आरो नङा होमबा दा ओ जोंनि ओनसोलफोराव औ जोंनि ओनसोलफोराव बेफोरबायदिनो ओम मै गं मोनसोला बायो जेरै जायखौ आबादारिफोरा ओ खस्थ' खालामनानै बा ओ बेफोराव अर्गेनिक हासार बा बायदिसिना हासार बाहायनानै बेफोरखौ गायो आरो दा जोंनि ओनसोलाव आं नुनाय बायदिब्लाथ' न'खरफ्रोमबो जेरै ओ फान्थाव आलु पियास बेफोरखौ गायनाय नु नुसोआ नुसोयो आरो आङो दा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव ओ आथिखालनि ओ जाखांफुनाय ओ मुलुगाव आरो दा मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला ओ बांसिन मैगंफोरानो जेरै ओ बायदिसिना केमिकेल बा रासायनारि हा हासार बाहायनानै दिहुनजानाय आरो नङा होमबा दा औ दा हासार होननानै हासार होननानै बुङोब्लाथाय ओरैबायदि जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि बा जोंनि देहानि थाखाय हार्म खालामथावना केमिकेला बेफोरो जोंनि देहायाव जों मैगं थाइगंजों लोगोसे बेफोरखौ जाफाबाय थायोब्ला जोंनि देहाया बे खहा गाज्रि खामानि गाज्रि खहा जागोन जेरै मानसिफोरा किडनि सिटन लिफार डेमेे ओ फुड पयजन बा बिदिनो ओ लां देमेज बेफोरबायदि गोबां रासायनारि केमिकेलफोरा ओ जेरै जोंनि फिथाइयाव हाबनानै थानाय केमिकेलफोरजों जों बेफोरखौ जायोब्लाथाय बेफोराव माने जों जोंनि देहाया खहा जायो आरो जों बेफोरखौथ' नुनो थाङा नाथाय सा इनथेफिकिलि औ लासै लासै जोंनि देहायाव औ खमियो जेब्ला जोंनि देहायाव जोंनि देहाखौ खहा खालामा आरो औ मैगं-थाइगं होननाय मैगं थाइगं नि मुलाम्फानो जाबाय जेरै जोंनि सुबुं माहारिया जेरै न'आवनो थानानै गावनि न'खरावनो जेरै मैगं थाइगंफोरखौ गायो जेरै आलु, फान्थाव बेफो बेफोरबायदि गायनानै बा बे बेफोरखौ फाननानै रां मोनो बेफोर रांखौ जों न'खराव न'खराव नांनाय जानाय गोनांथिखौ सुफुंनो हायो गथ' गथायनि गोनांथिखौ सुफुंनो हायो बेफोर बायदिनो औ गोबां गोबां राहा ला मा नागिरनानै जोंनि सुबुं माहारि जेरै जोंनि ओनसोलफोराव थानाय मानसिफोरा जिउ खुङो आरो बेबायदिनो दा दा दैलां बोथोराव ओ बेफोर बायदिनो आबाद मावगासिनो दङ जेरै ओ दैनि लाव सरि ओ दैयाव थानाय जेरै दैनि बोरियाव थानो हानाय जेरै लाव थायो बेफोरबायदिखौ गायगासिनो दङ।
औ औ।
दा नोंथाङा एसे मैगं-थाइगंनि बेनि बागै फोरमायनानै होदो जे जों माबोरै मैगंखौ ओ गायो बा रासायनारिक हासारफोरखौ बाहायनो नाङा बेफोरनि सायाव एसे बुंदो
ओ ओ जागोन मैगं-थाइगंनि एसे सोमोन्दै फोरमायनो सानदों नों थांनो
औ
ओ मैगं-थाइगं गायोब्ला जों माने गोबां माने बिदिनो खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों फिथाइखौ मोननो हायो आरो। ओ जोङोे खे खेथि खालामनाया जोंनि आबाद मावनाया गोरलै नङा जोंनि थाखाय। गोबां माने खस थ'यैसो जोङो माने जा फुंहो हायो आरो ना। जों आबादखौ आरो फि फिथाइसिम लाबोनो थाखाय। गोबां जोङो जोथोन लानांगौ जायो जेरै ओ एम्फौ जायो जों माबा मोनसे मैगं गायोब्ला जेरै फान्थाव गायोब्ला जोंना एम्फौ जागो बेखौ जोङो जोथोन लानांगोन। औ जों जेरै बानलु गायोब्लाा जों एम्फौ जायोब्ला दंफांखौ जोङो जोथोन लानांगोन गोबां बिदिनो जों जोथान-जोथोन लाबासो जोङो माने मुलाम्फाखौ जों मोननो हागोन आरो ना आरो जों गोबां बेबायदिनो जोङो मैगं थाइगं एबा बेबदिनो आबाद मावनायाव जों गोबां केमिकेल बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि गोबां ओ मेडिसिन माबा माबि बाहायदो आरोना गोबां बेबायदिनो ओ भिटामिन माबा माबि बिनो बिबार बारनाय मानाय बेबायदिनो गोबां माने मेडिसिनखौ होनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोर ओ मान मानसिनाव मानसिनियाव गोबां माने खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जों बेखौ जायो मुलि होनायखौ बांद्राय जों मेगं थाइगं जों बाहायोब्ला जोंनि देहायाव माबायदि जों माबागोन जागोन जों बेखौ रावबो मिथिया आरोना गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ बेमार आजारफ्राव माने सैसोनानै दङ जेरै स्टन होनो ओ आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो फाइलस बेमारफोर जानो हमो जों बेबायदिनो मैगं थाइगंनि गेजेरजोंनो जोंनि मेगन पावाराबो जोंना खम खमायलांनो हमबाय गोबां बेबायदिनो औ जोंनि बेबायदिनो जों हायोब्ला ओ न'आव गायनानै जों माने गोबां माने अर्गेनिक इउस खालामनानै गावनि अन माने गोबोरखि हासारजों जोङो गायनानै जोङो ओ जायोब्ला मोजां जागोन आरोना
मोजां जायो आरो
थाखायनो मोजां
नंगौ औ नंगौ
गोबां माने आरो दाथ' दैलां बोथोर गोबां माने बिबदिनो आबाद मावनाय जों नुनो मोन्दों जेरै ओ दैलांनि एसे सिगाङाव जोङो थास' गायनायखौ जों नुनो मोनो दा दाथ' एसे जौबाय एसे गोजौवनो जाबाय जोंनि बे ओनसोलाव जों गोबां बेबायदि थास' गायनायबो जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोगोनाथ बिजौ गोबां बेबायदिनो ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां इम्परटेन्ट गोनां ओंखि जाना फैनायाथ' माइरं एबा ओ माइ नङा होमबा नोंथां माइरं माइरंआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि ओंखायनो जोङो माइनि आबादखौ जोङो गायनो नांगौ जों ओ फार्स्ट फार्टआव जोङो माइखौ बेबायदिनो ओ सोमनानै जोङो दैयाव दोनगोन बेबायदिनो सानथाम सानबेसे दोननानै जोङो बोखांनानै जोङो ओ बेबायदिनो बस्था एबा थालिर बिलाइखौ जों दाननानै जों बेयावनो ओरै ओ खोबनानै गाजा बेरोननानै जोङो बै ओ ट्रेक्टरजों हालेवनाय एबा एवनायखौ जोङो बेयावहाय बेबायदिनो दै थाब्ला जों बेखौ एवफिननानै खेरायफिननानै जोङो बेबायदि बै माइ सोमनायखौ खौ जोङो सारनानै एबा बेबायदिनो गोबाव एसे बेबायदिनो सम दोननानै जोङो ओ बेबायदिनो खोथियाखौ लावहोनानै बेबायदि माइखौ लावहोनानै जोङो फुना हायो आरो फुनानै जों गोबां बेबायदिनो मानसि फुनो थाखाय जोंनो गोबां सुबुं माहारिखौ गोनांथि जायो नङा होमबा खाथि खालानि मानसिफोर आइजोफोरखौ जों लेंनानै गोबां बेबायदिनो खामानिफोरखौ जों मावफुङो जों मेलाय लायनानै जों गोबां अनज्लाय लायनानै जों मावनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो माइ गायनायाव दा गोबां सहसै आं जानायखौ नुनो मोनो आरो ना नों थां बेबायदिनो मिचिन एबा गोबां बिदिनो बायदि रोखोमनि बाहायनायजों गोबां बेबदिनो ओ थाबैनो जों माइफोर खौ जों गायखांनो हायो बेबायदिनो हानाय समावबो गोबां इजियै जोङो हानानै जों जमा खालामनानै जों लाबोनो हायो आरो बेबायदिनो मारा होनाय सम समावबो गोबां बेबायदिनो इजियै जोङो माराखौ जोङो होनानै जों माने इजियैनो जोङो लाबोनानै जों बेबायदिनो ओ ओ एबा बेबायदिनो बाख्रि एबा जों बेफोराव जों माइखौ सोनानै दोनो नोंथांनि ओन-' ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ ओ माइ एबा आबाद मावनायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा बोरै ओ फोर मावो
औ औ औ दा ओ जोंनि ओनसोलावथ' औ दा थ' माइ गायनायनि बोथोर नङा होमबा ओ फिथाइ सामथायाइयावनो बे बेफोरबो ओ माइ माइरं बेफोरबो फैफायो नालाय स आं बुंनोसै एसे जोंनि ओनसोलाव माबायदि आबादखौ मावो दा बेफोरबायदि ओ माइ आबादखौ मावनायनि सिगां जों ओ माइलिखौ माइलिखौ नोंथाङा होननाय बिदिनो सोमनानै दोनग्रोयो साननिबा सानथाम दोननायनि उनाव औ बेखौ एसे ओ गाजा अरनोबा ओम फेंखा हरनो थाखाय माने औ एसे टेम्पारेसाराव दोननो थाखाय बा नोंथाङा होननाय बायदिनो लाइ बिलाइ एबा नङाबा बस्थाफोरजों ओरै ओ लामस्रदनानै एबा खोबस्रोदनानै दोनो आरो जाय गाजा अरनाय सिमलागै दा ओम बेबायदिनो हा हा औ बेबायदिनो खोथियाथिलियाव ओ हालेवनानै जे बे मोजां हाखौ ओ रोजोब खालामहोनानै बे एवनानै बेयाव ओ सारनानै होगोन सारनायनि उनाव ओ मास मास मोनसे बा मोननैनि उनाव एसे खोथिया जौबाथाय जों बेखौ गामिनि ओ आइजो बा माइ गायग्रा मानसिफोरखौ लिंनानै बे बेफोरबायदिनो ओ गायहोनानै जों माइखौ गायनाय जायो आरो दा औ माइ गायनायनि औ माइखौ गायखांनाय जेनेबा माइखौ गायखांनाय बोथोराव ओ बा लास्ट समाव गासिबो ओ गामिनि जों माइ गायग्राफोरखौ लिंनानै एसे ओ जाहोयो आरो जेरै ओ बेदर ओंखाम बेफोरबायदि जाहोयो आरो दा औ नंगौ औ माइ गायनाय बोथोराव जेरै जोंनि गामिफ्राय गासैबो सुबुंफोरनो जों बेफोरबायदिनो ओ माइ गायनायफोरखौ दिन्थिलांनांगोन जेनेबा ओ सोरबाथ' गासिबो मानसिफोरा रोंजोबा नङा होमबा अ दा हेलौ खोनादों ना? औ दा आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां औ औ
जाबायजो जोबोद जोबोद साबायखर नोंथां
औ औ साबायखर गोजोनथों औ औ
ओ दे